खालामदों।
नै उन्दुबाय नोंसिनिथिं अखा हादो ना हायाखै?
जोंनिथिं अखा हायाखै ओ खिन्थु हाहां जादों। हायाखै दासिमबो उ।
दहायफोर अखा हायाखै?
दिनैहाय सानसे अ अखाथ' हायाखै फुंनि समाव एसे हादों आरो। दा ओमफ्राय बिनिफ्राय हायाखैसै मा ओंख्रि जाखो नोंहा?
ओंख्रिया बोरमा बेदरजों आलुजों।
आदसा मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ नोंलाय?
अनला ओंख्रि संनो रोंगौ नारजि संनो रोंगौ। नाफाम संनो रोंगौ गासिबबो रोंजोबगौ।
आतसा नारजिया माजों माजों जाबा मोजां जायो?
नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियाव फाथो फाथोखौ नांग्रोगोन होम फाथोखौ जेब्लाना खि जौनानै ओ राहोयो अब्ला जोङो फाथोखौ दानोब्ला बिलाइखौ खायो। बिलाइखौ खानानै जोङो सान्दुंङाव फोराननाय जायो जेब्लानाखि जोङो सान्दुङाव फोरानगोन अब्ला बियो गोरान जागोन गोरान जायोब्ला जोङो थफ्लायाव जुनानै दोनदो अब्ला बियो नारजि जाबाय नङा होमबा बेनि उनाव जोङो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन नारजिखौ आथुंगासे आखाइजों जों लादो लानानै जोङो दैयाव सोमदो सोमहाबनानै दोननांगौ आरोना बिनि उनाव मोजाङै सुदो मोजाङै सुनायनि उनाव सोरबा सोरबा सोरबा गोखाखौ जानो हाया बिनि थाखायनो रुगारो सोरबा सोरबा आरो सोरबायाबा गोखा जानो लुबैयो रुगारा अब्ला जोङो मा खालामसै बेखौ जोङो रुनोसै दै ओ दै सारायाव जोङो दैजों लोगोसे रुग्रोयो रुनानै बिनि उनाव जोङो खारै होनोसै खारै होनानै थिग एसे मोजाङै रुना लानोसै रुनानै लानानै जोङो जाहाथे गेब्लेयो बेनि थाखाय जोङो सागं सागंजों सानाय जायो आरो ना
ओम ओम
सागंजों सायोब्ला अब्ला दुफु दुफु गेब्लेेजोबनोसै गेब्लेनायनि उनाव जोङो बेखौ दस्रायाव लख लखबनानै दोनदो बेनि उनाव जोङो माजों संनो अमा बेदरजों संनोब्ला जोङो अमा बेदरखौ मोजाङै एवदो । ओ हालदै मस्ला गासिखौबो होजोबनानै हो पियास बानलु थानलु होनानै बिनि उनाव मोजाङै सुएवनानै फोमोनजासे एवनानै जोङो बिनि उनाव नाव नारजिखौ होसनदों मालाय । नारजिखौ होसोनानै दै एसे दै होदो जखानि थिग जखानि मोजाङै गोदौहोदो मोजाङै गोदौहोनानै जेब्लानाखि संख्रि जोम जाबाय बानलु जोम जाबाय। अब्ला जों बे जानायनि थाखाय थियारि जाबाय आरो अब्ला जों जानो हाबाय। अब्ला जों जेब्लानाखि जागोन मिलौलायनाय मोनजाबाय आरो।
ओम ओमफ्राय खारैआ गोखाखौ मारै खम खालामदों खारै आइमिन बे नारजिनि जे गोखा थायो। ना बेखौ सोरबा सोरबा गोखाखौ बारा गोखाखौ जानो हाया थ' बे गोखाखौ खौ मारै खम खालामनांगौ?
खम खालामनो थाखाय जोङो रुगारग्रोयो रुगारनानै जोङो बिनि गोखाखौ खम खालामो। अब्ला माने गोखाया खम जायो आरो। खारना जाहैबाय नोङो नार ओ मा खारै होनायनि खारना जाहैबाय नोङो खारै होयोब्ला नारजिया गेब्लेयो बे हिसाबै जोङो खारैखौ होनाय जायो मालाय।
ओम ओमफ्राय अबे खारैया साबसिन खरासिन खामानि होयो थालिरनिया ना सबाइनिया
खारैआथ' थालिरनिखौ बानायो सबाइनि साबाखौ बानायो सावनानै दाथ' जोङो सोरबायाबा बुङो थालिरनिखौ खरासिन सोरबाया बुङो सबायइनिया खरा सिन नाथाय थालिर ना थालिर आथियानिखौ बानायनांगौ, जाहैदों थालिर आथियाना खरासिन जायो होननानै बुंदों आरो।
उम
खारि खारि बानाय खारि बानायनाय खौ रोंगौ नोङो
आङो थालिरि आथियानि खारै बानायनायखौ नुबाय । बेखौहाय बे थालिरखौहाय माने बे बिफाखौहाय सा खा साखा हानानै आरोखि ना बेथ' गोलाव जायो नालाय बेखौहाय दान फायनानै बेखौ ओ खाव माने थुख्राब्रै बिदिनो खालामनानै । ओ बिनि जे बे स्किन थायो बेखौहाय जोङो मोनफा मोनफा बोदलानानै बेखौ गोरलै-गोरलै फिस आवहाय बेखौ हाय हानांगौ‌ आरो पाथ्ला-पाथ्ला ओमफ्राय बेखौहाय पाथ्ला पाथ्ला फिस हानानै बेखौ जोङो मोजाङै सान्दुंङाव फोराननांगौ। सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला बियो गोरान जायो। अब्ला जोङो बेखौहाय मोनसे जिखुनु मोजां थिं बा मोनसे बाथामफोर बा मोनसे मोजां आरोखि जेराव नोङो हाद्रि नाङा बा हा नाङा बिनि सायाव दोननानै साव नांगौव आरो बेखौ ओमफ्राय बे सावनाय सावनानै बेखौ जोङो ओ गल गल माने बानायनानै बेखौ जोङो दोननो हायो उननि थाखाय। उनाव बाहायनो थाखाय जोङो बेखौहाय ला रु बायदि गल-गल खालामनानै जों स्टर खालामनो हायो आरो दोननो हायो ।
ओमफ्राय खारैआ जे बिदैसो ओमफ्राय बे जे हाथ'फ्ला बै हाथ'ल -हाथ'फ्ला- हाथ'फ्लानिफ्राय जोङो माब्रै दै मोननो हागोन?
जोङो बे जे जोङो बेखौहाय जे ओ लादु बायदि बानायदोंना? बेखौ जोङो दैजों सोमनानै बिनि थाखाय सगरनो थाखाय बि गोबांथार ओ थारिखा थायो जेन'बा नोङो बेखौहाय नोङो ओ प्लास्टिकावबो नों सगारनो हायो बा सोरबा -सोरबा बे नारेंखलनि बे थख्राखौबो लानानै बेवहाय सगारो ना बेबायदि जोङो दै होनानै आस्थे-आस्थे जोङो बेखौहाय ओ जोङो सगारनो हायो आरो।
जोङो बिदिनो जोङो खारै मोनबाय। बेखौ जोङो बिदैनि महरै मोनबाय आरो।
उम। थिग बिदिनो सबाइ -सबाइनिखौबो सबाय जोङो जेब्लानाखि सबाइखौ फु सबायखौ फुनानै ओ फिथाइखौ जोङो मारा होबाय मारा होखांनायनि उनाव जों फिथाइखौ जेब्लानो बेगरखौ जोङो आलादा खालामनानै साबाखौ आलादा खालामनानै साबाखौ सावबाय साबाखौ सावनायनि उनाव मा खालामखो बिदिनो हाथ'फ्ला जाबाय नालाय बे हाथ'फ्लाखौ जोङो दैजों गथा खालामबाय आरो। ना गथा- गथा खालामनानै जोङो बिदिनो दोनथुमबाय दोनथुमनायनि उनाव जेब्लानाखि जोङो ओ ओ खारै बिदै खालामगोन अब्ला जोङो नों बुंनाय बायदि जेनेबा सरनानै बेखौ बिदै दिहुनबाय। बेखौ ओंख्रियाव होबाय नङा होमबा?
उम औ बिदिनो।
दा बै बुस्थुआनो दा गोबाब जानोसै आरोना। जोङो अनला ओंख्रियावबो अनला ओंख्रियावबो होनो हायो। खारैखौ अनला ओंख्रियाव होयोब्ला जाहैबाय अनलाया गोजा जायो ना? जानो मिलुलायनोसै आरो ओमफ्राय बिदिनो गोबां ओंख्रि दङ जेरावनोखि जोङो खारैखौ होनो हायो आरो। दा खारै एक्सलि खारैआ जों देहानि थाखाय मोजां जाहैदों। मानो होनोब्ला खारैया मा खालामो मोनथिगौ ना? बै जोंनि जों जे मेजेम बायदिसिना जायोना। बे मेजेमफोर ओ जोंनि जों मेजेमखौ जायो। मेजेमा जोंनि लिभार माबायाव थाङो मा होनो बान्दाराव थाङो ना? बान्दाराव थांनानै मेजेम जाहैयो आरोना जोंनि बान्दारा। दा बै मेजेमखौ मा खालाम बियो अरख'यो आरो ना अरख'नानै दिडटक्स खालामो आरो । आरो मानेआव अरख- मेजेमखौ अरख'नानै मा खालामसै जोंनि- जोंनि भान्दाराव मेजेम जानायखौ मानि मा खालामसै आरो गैया खालामसै साफा खालामसै। जेरेखम जोङो जेरखम जो जेरेखम जोङो आखाइयाव ओ अमा मेजेम, बोरमा मेजेम दाङोब्ला जोंनि आखायाव मेलेखा- मेलेखि जाया होमबा ।
ओम।
दा जोङो मेलेखा- मेलेखिखौ जेब्लानाखि साबोनजों सुयो जोङो साबोनजों सुनाय लोगो -लोगो स्रां जायोना । थिग बिदिनो साबोनाबो ओ मोनसे रोखोमनि खारै
उम
दा बै खारैआबो मा खालामसै जेरै- सबाइ खारै नों बुंदों आथियानि खारै बे खारैजों जुदि आखाइखौ जोङो सु यो ओ सुयोब्ला हुयोब्ला जोंना नांनाय मेजेमा खारोआ मालाय थिग बिब्दिनो मा जायो जोंथ' साबुनखौ जानो हायाना नङा होमबा साबुन खौ जानो हाया ओंखायनो जोङो खारै जायोब्ला जोंनि लि ओ बान्दाराव थानाय मेजेमखौ बियो माने अरख'नानै साफा खालामो आरो
उम
बेबायदि
बेनिखायनो जोंनि देहानि थाखाय मोजां
औ
हारबोल हारबोल बायदि जाहैबाय बियो
औ हारबोल जाहैबाय
उम
ओंखायनो जों खारैखौ जानांगौ आरो जों बिराद थाव जायो नङा होमबा बै थावफ्राबो थावफ्राबो मोनसे रोखोमनि मे-मेजेम सोना बेफोर गासिबो थावमानि मेजेमानो दा बै बुस्थुफोरखौ जायोब्ला माने अरख'होयो आरो जोंनि बान्दाराव मेजेम जानायफोरखौ ओंखायनो जोङो समायथे समायथे मा खालामनांगौ सबाय ओंख्रि जानांगौ खारै माबा मा होनो अनला ओं ख्रि जानांगौ हो एंखुर ओंख्रि जानांगौ जेरावनाखि जोङो खारैखौ होयोना बै खारै होनाय बुस्थु बो जानांगौ आरो जोङो
ओम
होमबा जोंनि लिभारावबो फेटस जाला मेजम जाला होम
औ
खनसे आरो जोंनि लेबारनि मेजेमफोर
ओम बेनिखायनो गोबांथार बे बर'नि खायद'फोर ओ गोबांथार ओ हार्बोल दङ आरो गोबांथार बे नेचारनि थानायखायनो दिनै बर'फ्रा गोबां बेमारनिफ्राय बासिनानै दङ।
उम।
बेफोरबायदि खायद' जानानै माखासे जोंनि जानायफ्रा मेडिसिनेल मुलिनि खामानि होयो ना नेचारेल खामानि होयो। त' बिनि थाखायनो दिनै बर'फ्रा गोबांथार ट्राइबेलफ्रा जोङो रैखा मोननानै दं आरो। हा दा दिनै जोङो मालायखौ नुयोब्ला नुयो ओ जोङो बिराद बेमार जानाय नुसावगास सिनो दङ डायबेटिस आरो बायदि रोखोमनि बेमार जासावदों। खिन्थु जोंनि बर'फ्रा ओ माने बिदि हारबोल जानो रोंनायखाय दिनै बासिनानै दं।
बे ओ गुबुन जातिफोरखौ नायलाय नोङो माने मा होनो बिसोरखौ उदै गिदिर गिदिर हो ओमफ्राय मोदोम गिदिर गिदिर जायोना बिसोर माने बिराद थाव जायो मेजेम अमा मेजेम जेनेबा बोरमा मेजेमखौ जायाब्ला बिसोर थाव जायोना थावथ' बिसोर बिराद होयोना। बै थावफ्राबो मेजेम नालाय लिभाराव माने बिसिनाव माबा जायो आरोना।
उम।
मेजेम जानानै ओमफ्राय लिभार बुनानै मा जानोसै उदै गिदिद जानोसै ओंखायनो जोङो बेफोर खारै आरो खारैफोरखौ जानांगौ आरो जोङो गोबावजों खेबसे।
उम उम दे। बिदिब्ला औ औ दे।